थां हेलौ हेलौ न नोंथां खोनादों ना
खोनादों नोंथां
नंगौ नोंथां ओ जों दिनै सुबुं माहारिनि गाननाय जोमनायनि सायाव एसे सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
हागोन नोंथां
नंगौ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ आ-आइजोफोरा एबा माबादि गाननाय जोमनाय बाहायो नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन ना
हागोन नोंथां नोंथां जोंनि ओनसोलाव आइजो एबा हौवासाफोरनि गाननाय जोमनाय होनब्ला जोङो आइजोफोरनि बेलायाव दख'ना गाननायखौ नुनो मोनो दख'ना होनना बुङोब्ला जोंहा मोननै रोखो दङ नङा होनबा नों
नंगौ नों थां
मोनसेया जाबाय अग्रं दख'ना आरो गुबुन मोनसेया आइजोफोरनि बेलायाव गुबुन मोनसेया जाबाय लांगा दख'ना आरो बे अग्रं दख'नाखौ आइजोफोरा न'आव थानायाव गाननायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो लांगा दख'ना बेखौ न'आवबो गानो नाथाय बायजोआव एबा हाथायफोराव थाङोब्ला एबा बबेबा नोगोराव बेरायनो थाङोब्ला बेबायदि लांगा दख'ना गाननानै थांनायखौ बांसिन नुनो मोनो नोंथां
नंगौ नोंथां
आरो हौवासाफोरनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला हौवासाफोरा गासैबो गामसाखौनो गाननायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो आरो थेवब्लाबो नाथाय हौवासाफोरा न'आव थानायावल' आथिखालाव बांसिनै न'आव थानाय समावल' गामसा गाननायखौ नुनो मोनो आरो बाय बायजोआव एबा हाथाय बाजाराव एबा बहाबा नोगोराव बेरायनो थाङोब्ला गामसानि अनगायै गुबुन जेरै लंपेन्ट बेफोरबायदि बेफोरखौ गाननायखौ बांसिन नुनो मोनो नोंथां
नंगौ नोंथां
नोंथां नाथाय नङाब्ला बबेबा नोगोराव बेरायनो थाङोब्ला गामसाखौनो गाननानै थांनायखौ बांसिन बांसिन नुनो मोनोमोन नोंथां नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि नुनो मोनलिया नोंथां बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि एसे बुंनो हागोन ना नोंथाङा
हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलाव नोंथांमोननि बादिनो आइजोफोरा बाहेरायाव थाङोब्ला लांगा दख'ना गाननानै थाङो आरो न'आव थायोब्ला अग्रं दख'ना गाननानै थायो आरो हौवासाफोरा बायजोआव थाङोब्ला लंपेन्ट गाननानै थाङो आरो न'आव थायोब्ला गामसा गाननानै थायो गोदोनि आबै आबौमोनहा ओ बाहेराव थांब्लाबो गामसाखौनो गाननानै थांनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दानिया बेबादि नुलिया
नोंगौ नोंथां
नोंथांमोननि ओनसोलाव नोंथाङा बुंबाय हिनजावसाफोरा न'आव थानाय समाव अग्रं दख'ना आरो बाहेरायाव थांनाय समाव लांगा दख'ना आरो हौवासाफोरा न'आव थानाय समाव गामसा गानो होनना बुंदों नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां
फोरखौ दानानै गाननाय जायो ना ना बायनानै गाननाय जायो नोंथां
नोंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलाव लांगा दख'नाखौ दानिया बांसिनैनो मेचिनजों दानायखौ गाननाय नुनो मोनो आरो अग्रं दख'नाखौबो मेचिनजों दानायखौनो बायनानै गाननाय बांसिन नुनो मोनो नाथाय आगोलनि आबैमोना लांगा दख'नाखौबो आखाइजोंनो न'आव दानानै गानोमोन आरो अग्रं दख'नाखौबो न'आवनो आ आखाइजों दानानै गानोमोन गामसाखौबो ओ गोदोनि समाव बांसिन न'खरावनो दानाय नुनो नुयोमोन दासिमबो खायफा खायफा न'खराव गामसाखौ दानाय नुनो मोनो खायसे आरो खायसे आरो आरो मेसिनजों दानायखौबो बायनानै गाननायखौ नुनो मोननाय जायो नोंथां
नंगौ नामा नों
नंगौ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव ओह दख'नाफोरखौ दानानै गाननायखौ बांसिन नुयो ना बायनानै गाननायखौ बांसिन नुनाय जायो नोंथां
नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलनि बादिनो जोंनि ओनसोलफोरावबो आथिखालाव बेबायदि न'आव दानानै गाननायखौ बांद्राय नुनो मोनला खायसे खायसेखौ न'आव दानानै गाननाय नुनो मोनो नाथाय गोबांखौनो हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लाबोनानै गाननायखौ जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो नुनो मोननाय जायो नोंथां नाथाय गामसा एसे न'आव दानानै गाननायखौ नुनो मोनो नाथाय खायसेया गामसाखौबो हाथाइ बाजारनिफ्राय बायनानै गाननायखौ नुनो मोनो नोंथां
नंगौ नोंथां गोदोनि आबै मोना ओ लांगा दखना एबा अग्रं दख'नाखौ माबायदि गाब गानानै दानाय जायोमोन नोंथाङा बुंनो हागोन ना
खोनादोंना नों नोंथाङा हेल' बुंनायसाय नोंथां
नोंथांमोननि ओनसोलाव गोदोनि आबै आबौमोना ओ दखना एबा गामसाखौ माबादियै गाब गानानै दानाय जायोमोन नोंथाङा मोनथिगौना
बेखौथ' बारा मोनथिबाङा नोंथां थेवब्लाबो आं एसे मिन्थिनायाव गोदोनि आबै आबौमोना बबेबा दंफांनि एबा हाग्रा बंग्रानिफ्राय बेबायदिनो खालामनानै खायसे गाबखौ दिहुमोन दिहुनोमोन होननानै होननानै मिथिनाय जायो नोंथां नोंथाङा बेनि बागै मिथिगौ नामा नोंथां
नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाय बायदिनो गोदोनि आबैमोनखौ बिफां लाइफांनि बिबार बिलाइनिफ्राय दंफां रोदानिफ्राय गाब गानानै सि दायोमोन होननायखौ एसे मोनथिनानै मोनो
नोंगौ नामा नों
नंगौ नोंथां नों नोंथांमोननि ओनसोलाव दख'ना दायोब्ला एबा फास्रा दायोब्ला मा मा आगरखौ एरनाय जायो नोंथाङा मोनथिगौ ना
आगर होनना बुङोब्लाथ' जोंनि ओनसोलाव गोबां खोनानो मोनो माबा माब्लाबा माब्लाबा फायर' मोख्रेब दाउसा मोख्रेब खैजिमा आगर बेफोरबायदिखौ खोनानो मोनो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव आरो मा मा आगर एरनाय जायो नोंथाङा बुंनो हागोन आरो
नंगौ नोंथां नोंथांमोननि बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो फारौ मेगन थाइगिर बिबार दाउसा मोख्रेब हाजो आगर दिंखिया बिलाइ बायदिसिना रोखोमनि आगर एरनानै जिफोराव एरखांनायखौ खौ नुनो मोनो नोंथां
नंगौ नामा नोंथां
नंगौ नोंथां
आरो नों नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव जेब्ला फुजा माराय बेफोराव थाङोब्ला दख'ना अग्रं दख'ना गानना थाङोना लांगा दख'ना गानना थाङो हिनजावसाफोरनि बेलायाव
जोंनि ओनसोलाव फुजा मारायफोराव थाङोब्ला बांसिन लांगा दख'ना गानना थांनायखौनो नुनो मोननाय जायो नोंथां
नंगौ नामा नोंथां थां आरो हौवासाफोरनि बेलायाव गामसा गानना थाङो
गामसा गानना थांनायखौ नुनो मोननाय जायो नोंथां
नोंगौ नामा नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलनि बादिनो जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोराबो जेब्ला फुजा मारायाव थांगोन अब्ला हिनजावसाफोरा लांगा दख'ना गाननानै थांनाय आरो हौवासाफोरा गामसा गाननानै गोदोनायाव आर'नाइ सि लानानै थांनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो नोंथां आरो बेफोरबायदियाव थाङोब्ला हिनजावसाफोरा गोमो गाबनि लांगा दख'नाखौ गाननायखौ बांसिन नुनो मोनो नोंथां आरो हौवासाफोरनि बेलायाव बेफोरबायदि फुजाफोराव लाङोब्ला गोथां गाबनि गामसा आरो जायखिजाया गुफुर गाबनि गस्ला गाननानै थांनायखौ नुनो मोननाय जायो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबाय बेफोरबायदि फुजायाव थाङोब्ला मा मा गाबखौ बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो नोंथां
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि बायदि आइजोफोरा फुजायाव थाङोब्ला दख'ना गोमोखौ गाननानै थांनाय नुयो नोंथां आरो हौवासाफोर खौ गामसा गोथां गाननानै थांनायखौ नुनो मोननाय जायो नोंथां
नंगौ नामा नोंथां
नंगौ नोंथां
जोंनि ओनसोलाव गोदो गोदाय आबौ आबैमोना जेब्ला दख'ना सि दागोन अबोला जायखि जाया सियानो दाया मानो बिसोरो गावनि आखाइजोंनो गेदेर गेदेर आगर एरनानै दावराइ आगर बायदिसिना आगर एरनानै दानानै गाननायखौ नुयोमोन होननानै जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा बुङो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि गोदो गोदायनि आबै आबै आबौमोना बेबायदि सि दानानै गानोमोन ना नोंथां
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि बायदिनो आबै आबौमोना सि दानानै गानोमोन आरो बेसोरो आगरफोरखौ अख्रां साथिं दाउ बिरलाङोब्ला अबावबा थाङोब्ला ओ हाग्रा बंग्रानि बिबार फोर नुनानै फैयोब्ला बेफोरखौनो बिसोरो जिफोराव एबा द'खनाफोराव एरखांनानै गानोमोन
नंगौ नामा नोंथां
नंगौ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबादियैनो आगरफोरखौ एरखाङोमोन जानांगौ
नंगौ नोंथां बेबायदिनो आगरफोरखौ एरखाङोमोन नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो
नंगौ नोंथां
नोंथां दिनैनि थाखाय जाथ'बाय एसेनोसै होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां
दे बिदिब्ला नोंथां